हेलो
औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आङो दायो ओरैनो दङ ओ नोंथाङालाय
अ आंबो दङ नै ओरैनो जिरायनानै दं बेलासिनि अ अब्ला जोङो जों अब्ला जोङो मा बिदिनो न'आव थानानैनो जेनेबा जोङो न' दाउ अमा जुनारफोर फिसिनाय बेफोरनि बागै दसे सावरायनोसै
औ जागोन दे
अ जों जोंथ' दा बिदिनो न'आव थानानैबो जिब जुनार फिसिनानैबो बिदिनो गोबां रांफोर आरजिनो हायो नालाय
औ
अब्ला आङो गिबियावबो अमा फिसिनायनि बागै एसे बुंग्रोरनोसै
औ दे
अमा अमा फि अमा फिनानैबो जों आथिखालाव दायो गोबां रांफोर खामायनो हायो आरो जेरै नोङो न'आव थानानैनो मोनसे अमानि फाराम खुलियोब्रा बेयाव नोङो ओम गिबियाव ओ अमा फिसाखौबो मानै मानैबा माथामफोर लाबोगोरबाबो बिदिनो अमा बुन्दिफोर लाबोनानै बेफोरखौ फिसा आजाय होननानै जोङो बाराय होनो हायो आरो बेनिफ्राय बे फिसाफोरखौ जोङो जमायै दोनथुमनानै गासिखौबो ज' देरहैयोब्ला जोङो जोङोथ' माथाम बिमानि फिसा अमायाथ' गोबां बुरजा जागोन ना अब्ला जोङो मोनसे फाराम हिसाबै जों बेखौबो फिलांनो हायो आरो जेरै अमानो जाहोनो गोनां आदारा गुबैयैथ' जों बांसिन गुन्दैखौनो होनाय जायो फ्राय बा थास'फोर मोनोना इफोरखौ थास'जों एंखुरजों ज' संनानै गुन्दै लगायनानै जाहोनाय जायो बेनिफ्राय आरो हाथायाव जे अमा फिसाफोरनि बा अमा गिदिरफोरनि दानाफोरबो मोननाय जायो जायोना दाथ'
औ
बेफोरखौबो जोङो बायनानै होफैनाय जायो आरो बेफोरखौ फिसिनो माने बिदिनो आद नय मासफ्रावनो माने एसे मोजाङैनो देर ओ आरो दाथ' अमानि बेसेनखौ नायोब्लाथ' जोंनिथिंजाय माने गोबाङानो बुंजायो दायो से केजियावनो ब्रैजौ बाजिफोर इदि आरो जोंनिथिंजाय औ अब्ला
ओरैनो औ
औ दे
ओरै ओरैनो ओ न'फोरावहाय नोंसिनाव बिसिबांसो दङ अमा माबसे फियो
अ माने माबेसो माने बिदिनो बिमा दङ बिनिफ्राय फिसाफोरबो दं आरो ओमफ्राय गिदिरबो दङ मानैसो
औ
बिमा मासे बिनि फिसाफोर बिनिफ्राय आरो इसे गिदिर गिदिर मानै बिदि दं आरो माने बुरजायैनो एसे फिसिनाय जायो आरो
औ ओरैनो बेखौ ओ बोसोर बेसेनि उनावहाय ओ बिनि माबाखौ फाननाय जायो
अमा फाननाया माने बोसोर नांलायलाया आरो माने आद नय माससोआवनो माने गिदिर जायो आरो अमाया अब्ला नों देरबानोथ' फाननो हायो नालाय बेखौ बांद्राय इदि बोसोर गिदिंलायनाय दोननाय जाया आरो
उम ओरैनो बेखौ गथायैनो फाननाय जायोना ओरैनो ओ औ
बेखौ जों गथायैनो हरनाय जायो इदिनो इदिनो सेन्टारफ्राव हाथायफ्राव गोदाग्रा बेफारिफोर थायो नालाय
औ
इसोरनोनो हरनाय जायो आरो
उम ओरैनो बिदिनो आठ नय माससोआवहाय बेसेबांसो गथायैनो हरनाय जायो बेसेबांसो राङाव
राङा बिदिनो इदिनो जिदाइन रोजाफोर गाहाम मोनहैयो अबबा अबबाखौ नङाबा आरो जिबा रो जा इदि मोनो
औ उ होमबाथ' ओ मोजाङानो ओरैनो बैफोर फिसिनाय समावहाय ओ आदारनि जेबो ओ गोनांथि बा आंखालफोर जाया नामा एसे
आंखालफ्राथ' बिदिनो गुन्दैफ्राथ' अमा बुरजानिया थोदेरा नालाय बिदिनो न'आव थासे थानानैब्लाबो जोङो बायदेरनांगौ जायो आरो आरो मोन मोनसे मोनसे समावथ' जों थास'फोरबो मोननो थाङा ना
औ
बे समाव बिदिनो लाव फिथाइफोर माफोर बायनानै होनाय जायो आरो गोबां रांफोरबो खहा जायो आरो
ओम औ ओरैनो दा ओ दासिमाव ओ बेसिबांसो ओ नों मोनथिनायाव
अ
अमा फिसिबुफेरखो न'आवहाय
मिथिनायावथ' इदिनो इदि हिसाबथ' लानाय जायाखै बिदिनो बुरजायानो जाबाय आरो जानायालाय बिदिनो फानहर फानहरबाथाय आरो इदिनो गोदानफोर फिसा लाबोयो इदि आरो ग्रोब ग्रोब माने फोजोबखाया आरो
औ ओरैनो बै फिसाफोरखौ ओ बाजाराव बायनानै लाबोनानै फिसिनाया साबसिन ना ओ बिमा बिदिनो ओ फिसिनाया साबसिन
अ इन न'आव नो इदा न'निया मोजांसिन जायो आरो मा बाजारफोरना इदिनो फिसिनायफोरा बिदिनो न'आव लाबोबाथायो अबेबा अबेबा थैफैयोना बेमारफोर जायो आरो दाथ' अमाफ्रा बेमार जानो बिराद गोरलै जाबाय एसे एसेयावनो बेमार जाना थैलांनाय थैबायबो बिरादनो दासो एसे खमायबाय आरो
ओरैनो ओ बैफोर बेमार जानायनिफ्राय बासायनो थाखाय माबाफोर ओ मेडिसिनफोर बाहायनाय जायो नामा
मेडिसिनथ' बिदिनो अमानि डक्टर थाहैनायफोरखौ बिजिफोर थुफैयो आरो बिदिनो मुलिफोर होलाङो बेनिफ्राय आरो खब बेमार जाबाथाय माने अमाफ्रा बिदि बासायनानै थालांनो नागिरा खनसेनो जायो ओमफाय बिबदि थैलांखायो आरो मा मा बेमार बेखौथ' जोंबो मिन्थिया
औ उम
जानानै बिदिनो हरखाबनो थैनानै थाङो आरो
औ ओम ओरैनो ओ दाउ दाउफोरबोथ' फियो नङा होमबा
औ
बे दाउफोरखौ ओ माब्रै मा आदबजों फिसियोब्ला बांसिन फेहेरनो हायोबा बांसिन ओ जोङो मोजाङै जोथोनै लाखिनो हागोन बेनि सायाव एसे फोरमायबावदो
अ दाउफोराथ' बिदिनो दाउआथ' एसिबां बिदि बारा गैया अब्लाबो न'नि आन्थाया एसे दं आरो जेनेबा
औ
मा होनो दाउआथ' बिदिनो इसेबां आदारफ्राबो बिदिनो माइरं एसे एरनै सारना होबानो जायो नालाय बिनिफ्राय आरो गावबागावनो मालाय नागिरनानै बुथुमनानै जानो हायो इसोरबो बेनिफ्राय आरो इदिनो बेमारफोर जायोना इसोरबो थेन्थावनाय बेराम थेन्दावनानानै थैयो ओमफाय आरो बिदिनो खुगाफ्राव गाराय जायोना इफोरखौ एसे आबदाल लानांगौ जायो आरो
ओम
गोरलैफ्रावबो
औ ओरैनो ओ बै फोरनि दाउनि फिसाफोरखौ बायनानै लाबोनाय जायो ना न'आवनो बिदैफोर दैहोनानै
अ अ माने दाव फिसाखौथ' बिदि बायनाय जाया आरो बिदिनो न'आवनो दाउ थाखाबाय नालाय बेखौनो मा होनो बिदै दैहैनानै फिसा ओंखारहोयो आरो बिदि दाउ गोरलै बायनाय जाया
ओरैनो दाउजों लोगोसे ओ हांसोफोर बायदिसिना फिफायो नामा
अ हांसो फिनाय जायाखै जोंहा सिगां समाव फिसिदोंमोन नाथाय दा गैया आरो नोंथांमोननियाव दं नामा हांसो
जोंनावहाय दङमोन सिगां समाव दाबो ओ एसे खम जाबाय दा थारमाने बेनि आदार आरो बिनि खिनायफोरानो बुहुत ओ लेथ्रा जायो बिनि थाखायनो बेखौ गोजान दाबसे जायगायाव
औ
गोबाङै फार्म बानायनानै फियोबा साबसिन जायो बेखौ ओ जोङो मोनथामसो जादाव जोङो मोननो हायो जेरै हांसो सिना होननानै जोङो बुङो मोनसे ओमफ्राय जोङो बयनिबो न'खराव नुनाय नैबे जोङो बेखौ लकेल लकेल हांसो होननानै
जोंनियाव आरो हांसो फा थि होनो आरो एखौ
अ उम बिनि ओ दावदैफोरखौ जोङो बाजारावहाय ओ नैजिबा जि राङाव फाननो हायो दैसेयाव
हांसो राजाखौ
औ बिनि दावदैफोरखो आरो हांसो खौ ओ नैबे जोङो हांसो गुबै लकेल हांसो बेखौहाय जोङो बायजोआव बाजाराव फानोबा बेखौ औ बाजौ रांफोरावहाय फाननो हायो आरो
बेसेबां दङ
बाजौ राङाव फाननो हायो मा
अ अ जोंथिंबो इदिनो
औ ओरैनो मोसौफोरबोथ' दङ जोंनाव दंनाया बि इदिनो हालौग्रा हालुवा दङ मानै ओमफ्राय बिमा दङ गाइखेर सेरजानाय ओ ओरैनो गोबोर खि हासारबो जोङो बेनिफ्रायनो मोनबाय लोगोसे जोङो ओ सामफ्रामबो फुङाव लोंनो थाखाय गाइखेर लोगोसे गोबां खामानियाव बाहायनाय बिदिनो डाखा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव नांगौ समाव फुजा फानि बे राव लांफैनाय बेफोरखौ जोंङो बिनिफ्रायनो मोननो हायो आरो गोबां खामानियाव बिदिनो जोङो ओ बेखौ बाहायनो हायो आरो
औ
ओरैनो ओ नोंथांमोननियाव बोरमाफोरबो दङ नामा बोरमा फिसियो नामा न आव
जोंहाथ' न'आव गैया इदिनो खाथि खालाफोर दं आरो ओमफाय न'आव लानाय जायाखै
औ
उ
बेबो ओ फियोब्ला फिजायो न'आवहाय
औ मोजां आरो फियोबा
औ बेनि थाखायथ' नों एक्सट्रा जेबो ओ आदार बायनांगौ जाया बेखौ सम लाय जायै सम मोजाङै जोथोन लाबानो जायो बा दोस्लायबानो जायो गांसो नायनानै सान्दुं अखा बैनिफ्राय बिसोरो सैज' हायै बायदि जायो बे समावहाय बिसोरखौ औ बोथ्रोननानै होबानो जायो आरो
औ औ
दा ओरैनो नैबे दाउ बेखौहाय गुबुन गुबुन जायगायाव बा जोंनि खाथि खालायावनो बिदिनो ओ गोबां आदब खायदाजोंहाय फिसियो दा बेखौ बिदिनो थाम दानफोरजोंनो बेखौहाय ओ फानो आरो
अ बे लकेल दाउखौनो ना
लकेल दाउ मानि बेखौ जि एसटि ओमफ्राय माबा नाम गुबुन गुबुन नामफोराव मोननो हायो आरो आरो बिनि बेदरा बारा मोजां जाया जेरखम जोङो ब्रयलार दाउ बेनिफ्राय एसे आलादा रोखोम खोमनि आरो बेफोरबायदि दायो आङो नोंथांनिफ्राय ओ अमा आरो दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिनो मिथि मोनबाय आरो जोंनि रायलायनाय समाबो जाबायानो
औ औ जाबाय
बेखिनियावनो ओ जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ'सै नामा
औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ
दे